हेल' नोंथां खोनादोंना हेलौ। औ नोंथां हेलौ मा खबर?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे बुं। हेल' नोंथां।
खौरांआ मा-माबोरै दं नोंथां?
खौ-खौराङा दा सानदि थिगानो दं नोंथां। नोंथांनालाय?
आंनाबो मोजाङैनो दं नोंथां।
खोनादोंना नोंथां औ।
औ
ओमफ्राय नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना?
नोंथांजों आं फंनैसो मोजां गाज्रि ओ सावरायनो होननानै खबर लानाय जादोंमोन नोंथां।
औ-औ-औ नोंथां रायलायजागोन दे नोंथां आंबो
ओ
बिदिनोसै दं मोजाङैनो दासान्दै।
जाबाय नोंथाङा सानजौफुनि?
औ जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जाया नोंथां दिनैलाय?
दिनै ओंख्रिया थास' आयथिं ना गोरान आलु फाजा बेनोसै नोंथां। नोंथाङालाय?
अ दिनैथ' औ जाखांबाय नों थां दिनैथ' बाजार दिनमोन नालाय जोंना ओमफाय बाजारनिफ्राय अमा बेदर एसे लानानानै फैदोंमोन नोंथां बेखौनो फान्थाव गोखैजों ओमफाय आलु दरनैस ओ होनानै बिदिनो भाजा जानाय जादों आरो थांबाय
औ उ
ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं?
आंथ' दासान्दि बिहाय जेबो मावनाय जाथ'वाखै दा गायनाय -फुनाय दिनाबो जोब्बाय नालाय दखं बाय थांबाय दैलाांनि आबाद बेखौ मावफुंजोब्बाय आरो दा दा बिदिनो माइसाफोर दांनांगौ दं।
औ औ थिगानो दं नोंथां।
नोंथाङा माबाफोर मावनानै दं नामा?
ओ दासान्दिथ ओरैनोसै आबाद जोंहाथ' ओरैनो आबाद गैया नालाय न'खराव आबाद मावनो थाखाय आबाद गैया नालाय
औ
दैज्लांनि आबाद जेबो मावा नालाय जोंहा बेखायनो ओरैनो दं। बेमथ'
नोंथाङा आंनोथ' ओरैनो दा बरथ'मान प्राइभेट साख'रि मावो नालाय
औ
बेफोरावनो नांथारनानै दं आं नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरथाराखै नामा?
हा
सरकारि साख्रि
औ नागिरगासिनो दं नोंथां ट्राय खालामगासिनो आङो हानाय मानिखौ
ए आंबो नागिरदों नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथाङा दाखालै इउटि सि फरेस्ट ए औ दे बुं नोंथां
औ दाख्लैबावोैसो बि टि सि फरेस्नि थाबायनाय जाखो थांबाय नै जि द' किल'मिटार बेखौ थाबायना होन फैखांबाय।
औ औ नोंथाङा मोजां जादोंना रिजाल्टआ ओमफ्राय
औ नोंथां मोजां जादों।
औ
ओ नोंथाङाबो थांदोंमोन नामा?
औ थांदोंमोन नोंथां ओरैनो आंनाबो मोजां जाबाय। जानायालाय एसे ओरैनो ओमफ्राय दा रिटनफोरासो माला माला जायोथाय बेखौ खबर मोनोबासो ओ रिटेन उनाव माबाफोर जाबावगोन नामा नोंथां बेयो
लिरनायनि उनाव लिरनाय फरिखा जाखांनायनि उनाव फाइबा थागोन सोंनाय -फिननाय
औ औ औ
औ नोंथाङा माजों हान्थिनानै थांनाय बेसिम जायगासिम
आंथ' औ आं जायगासिम ओरैनो नलबारिसिम मटर गारि लांबाय ओमफ्राय नलबारिनिफ्राय आङो बासाव थांनायसै नोंथां बासाव गुन गुन बासाव थांनायसै।
औ नोंथां ओरैनोथ' नोंथाङा आंबो बिदिनो थांदों बासाव थांदों जों माबानिफ्राय सिमलानिफ्राय पाठसालासे अट'जों थांनायसै ओमफ्राय पाठसालानिफ्राय क'क्राझारसे टाउनसे बासजों थांनायसै बड'लेण्ड बासजों।
औ औ
ओमफ्राय नोंथां क'क्राझारखौथ' नुहैबाय नोंथाङा माबायदि नांदों क'क्राझार नुहैनानै?
क'क्राझारखौथ' गाज्रि बुंनो हाया नोंथां। मानो होनोब्ला माने जोंना बि टि सि नि गासै खामानिफोरा क'क्राझारावनो जायो नालाय
औ
औ बेखायनो माने क'क्राझारा एसे जोंना गासै मोनब्रै डिस्ट्रिकनि साय माने क'क्राझारा जौगासिन होननानै दङ आरो ना नोंथां। बेखायनो क'क्राझारा सहरा एसे एसे मोजाङै दावगागासिनो आरो नोंथाङालाय माबायदि नांखो?
औ नोंथां आं जोबोद मोजां मोनदों। इन्टारभिउ जानाय जायगाखौबो
औ
मानो होनबा हाजो जायगायाव लादों नालाय बावखुंग्रि होनना जेराव जों मिथियो। पिकनिक जेनेबा दावबायारि जायगा
दावगानायनि जायगा बेहाय लादों। मिथिंगायारि सेर सेर हाजो हाला दैमा दैसा गासैबो गासिबो दं गामि दं। बर' गामि बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों आं।
औ औ थारैनो आंबो मोजां नांदों नोंथां माने जायगा जोंना फिजिकेल टेस्टआ जादों नालाय जायखौ जोबोरैनो मोजां मोनदों आंबो नाथाय
औ
जानाय लोंनायाव एसेबां सुबिदा मोननो थाङासै आरो नोंथां बेवहाय मानो होनबा बेवहाय मोजां जोङो जा थाखाय जामुंसालि गैयामोन आरोना नोंथां। ओरैनो फिसा फेनला ओरैनो दखान होब्लबनानैसो बानायनायमोन आरो। जायनि जाहोनाव जानाय लोंनायाव एसे असुबिदा मोनदों आरो आङो। ओमफ्रायथ' बाखि मिथिंगायारि नुथायखौ नायोब्ला आरो गामियारि नुथायखौ नायोब्ला। माने जोबोरैनो एक मोजाङैनो दं आरो नोंथां।
औ
गोथौ जायगा आरोना मिथिंगायारि एकदम समायना आरो नुथाइफोरा
ओम।
माने आं जायबा खारबाय थानाय समाव माने आङो ओरैनो जायगाखौ माने खारनायनि बेलायाव जायगाखौसो आङो बांसिन नोजोर होनानै नायलांबाय दंमोन नोंथां।
औ ओमफ्राय बिदिनो
बे जायनि जाउनाव माने खारनायाव जेबो असुबिदा मोनाखैमोन आरो।
औ नोंथाङा हजोंहाय थाहैनायाव भारा लाना थाहैनायनो सोरनावबा ओरैनो बाय बाहागि आलासिफोरनाव थाहैनाय नोंथां।
औ आंथ' आंहा क'क्राझाराव बाहाय बाहाय गैया जाहैबाय नालाय आं बेखायनो माने जायबा इन्टारभिउ जायगा ना आं बे इन्टारभिउ जायगायावनो माने नखर न'खरावनो थादों आरोना गुबुननि न'खराव भारा होनानै जाय इसाबा भारा दोनदोंमोन आरो साफायाव थामजौ रांखौ लादोंमोन आरो ना
औ नोंथां।
नोंथाङालाय ओमफ्राय नोंथाङा बाय बाहागिनाव थानाय ना नोंथाङाबो भारा थाहैनाय जाखो।
आङो बाय बाहागिनियाव न'आव थाहैदों माने जोंहा आबौनि बिदा क'क्राझारनि क'क्राझारावनो दंखायो नालाय बिसिनाव आमाइमोननाव आबौआथ' गैला आमायमोननाव थाहैदों आं ओमफ्राय बिसोरनिफ्रायनो फुङावनो इन्टारभिउ होग्रा जायगासिम हान्थिनाय जादों आरो बांद्राय गोजान जाया नालाय खाथिसो जायो नालाय बेनिखायनो
औ-औ-औ होनबा थिगानो नोंथाङा एसे आरो आं मदद जादों आरोना
औ नोंथां। नोंथांनियाव ओरैनो थाबायखांनायनि उनाव देहायारि माबा लोरबांफोर जानाय मोन्दों नामा?
औ देहायाथ' लोरबां जायाखै नाथाय आंनि आथिं आथिंफोरा एसे दुखु मोनदों आरो नोंथां मानो खस्थ' मोनदों आङो माने थाबायनो हायाखै जादों उनाव माने जायबा खारखांना फैनायनि उनाव जिरायना जिरायना होबायना नोंथां बेनि उनाव माने आंना एसेबां ओरैबायदि लोरबां जादों जिहेथु दुखुबो मोनदों।
औ
बेबायदि आरो नाथाय आंनि देहाया जेबो लोरबां जायाखै आरो नोंथाङा आथिङाल' जादों आंना नोंथां नालाय
अह आंनाबो बिदिहाय देहायारि लोरबां बांद्राय नुनो मोनाखै होनबाबो आसुगुर मोनसे एसे गाज्रि जादों आरो गोलाव थारमाने हाजायाखैमोन आसुगुरा जुथाया
जुथा माने मुजाजों एसे माबा जाबाय आरोना
औ ओमफ्राय नोंथाङा लोगो लोगो फैफिननाय ना हर थाबोबावनाय हरसे
आ ह
लोगो लोगो फैफिननाय ना लोगो लोगो था फैनाय ना हर थाबोबावनाय हरसे।
औ नोंथां आंनोथ' माने इन्टारभिउ आथ' जोंनिया एसे थाब जोब्बाय नालाय माने जोंथ' गु बाजि थामजि मिनिटसोआवनो जोबदोंमोननानैंनिया मोनफैफिनदोंमोन जोङो खारनानै बेनिफ्रायनो माने टाइमा गोबां एभेलेबेलखाय माने गारिनि सुबिदाबो दंमोन नालाय बे समाव बेखायनो माने फैफिननो होननानै फैफिनखानाय जादों नोंथां मानो होमबा बेनि अखानायाहाय आंहा खामानिबो दंमोन नालाय बेखायनो आं माने ओ ओजोंहाय माने थानो होननानै सानासै आरोना लोगोफोरालाय बुंदोंमोन दिनै थां थ'ला माने जोबोर खस्थ'यैनो खस्थ'बो मोनबाय दिनै थांथ'ला दिनै सानसेखौ जिरायनानै गाबोन फुङाव थांसै सिखारनानै ट्रेनजों होनना बुंदोंमोन आरो नाथाय औ आंहा आरो सम गैया नालाय जायनि जाहोनाव आङो नोंस अब्लालाय नोंसोर थादो आं फैनोसै होननानै ओमफ्राय माने बिसोराबो माने मा सानखोथाय आं फैनो ओंखारनाय लोगो लोगो बिसोरबो फैनो जाजोब्बाय आरो माने लोगोफोरा एसे गाय सोरबा सासे गायोबा एसे उसुबिदा मोनोना थानो उम औ दे बुं नोंथां।
ओरैनोथ जोंना हान्थिनाय राहा मेलाया। ट्रेनजों थांबाथाय खम खरसावनो जायो नोंथां।
औ औ
बेनिफ्राय ट्रेननि सुबिदा थायोबा बेखौ सानदोंमोन आं नोंथां। ओम ओमफ्राय फैनायावबो बासजोंनो फैनाय फैनायसो होनबा नोंथां।
औ औ बे बे बासावनो फैफिननाय जादों आं नोंथां गुन गुनावनो। ओ जिनै बाजिनि बासावनो फैफिननाय जादों आरो ना डाइरेक्ट जोंना बेहाय नलबारि मोनफैखायो आरो। आंहा नलबारियाव मथरखौ गारलांखादोंमोन ना जायबा। भारायाव बेनिफ्राय फैनोसै आरो नोंथाङालाय माला फैफिननाय ओमफफ्राय नोंथांना।
आङो आं बिनि अखा नयै फैनायसै स्नि खालाराव हेल
फाङा फैलाव माबाफोर उसुबिदा मोननाय नामा याव
उसुबिदाथ मोनफिनासै आंहाबो ट्रेन गाखोनो होननानै थांदोंमोन नाथाय अखा हाथेनाय जानानै। गा थांनाय जायासै ट्रेन स्टेसनसिम ओमफ्राय बेवहायनो बास। बडलेण्ड बास खाथियावनो दंखायो नालाय स्टेन्ड बेनिफ्रायनो गाखोना फैनाय जानोसै।
औ औ
बे बासआ उदालगुरि थाङोमोन ओमफ्राय आं पाठसालयाव ओंखारनायसै।
औ औ
औ
थिगानो दां नोंथां अ- बिसोरबायदि सुबिदा थायोब्ला माने जोंहा थांलाय फैलायाव जेबो उसुबिद जायाना कक्राझारा मानो होनबा। जोंना गुवाहाटि नोगोरमानानिसाय कक्राझारा जोंना बांसिन। ओ-गोजानसिन जायो आरोना जायनि जाउनाव जोंङ एसे माने उसुबिदा मोन्दों आरो ना जाय। फोराव जोंना इन्टारभिउखो माने फिजिकेल टेस्टखौ फाथिदों माने एसे उसुबिदा जादों आरो।
औ नोंथां
माने आरो जोंना टाउननिफ्राय माने आरो थांबाव थांबावनांगौ जायोना भिथोरा जायगायाव। बेनि जाउनाव असे उसुबिदा मोनदों आरो। नोंथां जोंना औ खबरा मोजांथ नोंथां दे सोंना समाबो जाबायनाा राय्लायनायो गोबाव जाबाय। लाखिथनोसै नामा होनबा नोंथां।